हेल'
नोंथाङा खोनादों ना?
औ दे खोनाबाय दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामबाय थादों?
आङो दायो आबादथिलियाव थांदोंमोन आरो ना माइ गाय बिदोंमोन जोंहा बेनिफ्राय आं दा न'आव दासो फैदों आरो ना
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
औ जाबाय
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा दिनै?
ओंख्रिया बे थास' आथिंजों ना आरोना थास' आथिंजों ना बे दुब्लियाव मोननाय ना
औ औ बिदिब्ला आं नोंथांजों एसे आबादनि सोमोन्दैनो सावरायनो होननानै सोंहरनाय थाबाय नोंथाङा जेबोथ' उसुबिदा गैया?
असुबिदा गैया दे सोंहरजागोन रायज्लायजागोन
औ आदि बिदिब्ला नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जोंनाथ' आबादा मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर आलादा आलादा गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जायो।
बेनि सोमोन्दैनो एसे सुंदुयै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दाथ' दैज्लां बोथोर ना बे दैज्लां बोथोर रावथ' दा आबादा जाहैबाय मन जोंनि आबादा गुबै आबादा बे माइ आरो ना माइखो दा मावो आरो बे दैज्लां बोथोराव दा माइ माव नायनि लाहार फाहार जादों आरो दा सोरबा खोथिया फोनाय बिदिनो हालि एवनाय आलि खोनाय बेफोरबायदिनो जादों आरो ना
दाथ' नोंथाङाबो माइ गायनानैै फैबाय होनदों दा नों थांमोनहा न'आवनो माइनि आबाद मावोबा नोंथांमोना मा मा माइ गायगोन जेनेबा दा माइआ थ' गुबुन रोखोमनि थायो नङा होमबा? नोंथां
औ औ जोंहा माने दा बे रन्जित माइ खौ गायनो नागिरदों आरोना रनजित माइ दा गायगासिनो दङ।
औ।
आरो बिनि अनगायैबो बाइस मिटि आरो बे साब खरायजुम माइब्रा जोसा बेफोरखौ गायो आरो जों
औ। औ बिदिब्ला उम नोंथांमोनहा दाथ' दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावबाय आरो मेसें बोथोराव आबाद मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोना मोना बेनि सोमोन्दै
औ मोनो जोंनिखिजाय ओ गोबां मानसिफोरा मेसें बोथोरनि आबादखौ गोरान खेथिखौ माने मावो आरोना ओ बे माइ हाखांनानै जे ओ नाराबारि जायोना बेे नाराबा याव सोरबा बे खाला दालि फोयो सोरबा मुसुर दालि फोयो औ सोरबा आरो औ। हबाइ फोयो बेसर फोयो बिनि गुजुथेल फोयो औ। मटरफोर फोयो आरोना बिदिनो गोबां ओ गोरान बे आबादखौ मावनानैबो खायसे बायदिया फालांगि खालामनानै जायो आरो जोंनिखैजाय। जेरै बे बेसरफोरखौ फोनानै रजबाथाय माने बिबार बारिनि सिगाङाव बेखौ फुयै फुयै फानो आरोना नफ्रावबो जायो बेफोरबायदि आरो बेजों थाव बहनोना?
दाथ' थावा जोंना गोबां दाव दामफोरा गोबां बेसेनफोरा बारा जाबोनो हमदों नङा होमबा नोंथां? आरो नखरावनो जों हा थानायफोरा जुदि ओ- बेफोरबायदिनो ओ-बेसरफोरखौ फोनानै। बिदि नआवनो थाव जानो मोनोब्लाथ'। जों गोग्गो थावखौनो बाहायनो मोन मोनबाय होननानै सानजायो नोंथां।
औ औ
औ आरो जोंहा बिथिं बेसेनाबो। जोंना बुरजानालाय। थावफोरा बायनायाव नआवनो थाव दिहुननानै जायोबाथ गोबां रांनि जा मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां औ?
बासायो आरोना रांनि खरसाया बासायो औ। औ दा नोंथांमोननिखि जों माबायदि आबाद मावो दा गोदान मुगायाव?
औ दा दाथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा? नोंथाङाबोथ दाानि बावैस बुंलांबाय दा दैज्लां बोथोर गासैबो ओनसोलावथ आरो। दै दा दै थानायलाय। माइनि आबादखौनो बांसिन नुनो ओ।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंहाबो। नआव दा दासान्दि माइनि माइ गायनाय एबा खोथिया फुनाय बेफोर खामानिया सोलिगासिनो आरो। बिदिनो। माइ गायगासि नो आरो गोबां गामिनि नखरनि खाथिनि सुबुंफोराबो होंगो दोंगो गासैबो दुब्लिनि खामानियाव मुखुब जानानै दंथयो।
औ।
थिग बेबायदिनो आरो ओ- मेसें बोथोरावबो आं गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै औ जोगोनार फोराबो जोंना हायाव थायग्रा जोगोनार दङ नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बेफोरबायदिनो आरो जुखामनि आबाद। बेफोरखौबो आं नुनो मोनो। मटर सिबिं बेसर दालियाबोथ' जो जोंना गोबां बो बायद-बायदि मुंजों मिथिजानायबो थायो नङा होमबा खाला दालि मुसुर दालि औ बेफोरबायदि आबादखौ आं मावनायखौ नुनो मोनो आरो
जोंनिखिजायबो बेफोरबायदिनो मावो आरोना नोंथां माबा बेदि मेब गं बे दालि आलुफोरनि अनगायैदि बे आलुफोर गायोना बिगा-बिगा आलु गायो गोबां बुरजा बुरजा माने हा थानायफोरा आलुखौ मावो आरोना आलु आबाद खालामनानै बेखौ माने फाननो मोनो बिदिनो बेजों लोगोसे नो ओ न'आवहाय लाइ लाफा फालें बेफोरबायदि मावनानै जायो आरोना जोंनि खिजायनि बे ओनसो सोलनि सुबुंफोरा बिदिनो आबादखौ माने औ आवगोलनिसाय ओ दा बे जुगाव गोबां जौगानाय मोनो आरोना आबाद मावनानै गोबां रांनि मुलाम्फा खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ अ
नायोबाथाय माने आबाद मावनानैबो दानि जुगाव माने गावनि नांगौखौ बुथुमनानै लानो हायोना खरसाफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो नखरनि आंखालफोरखौ सुफ नानै लानो हायो आरो दानि बे ओ गोनोखो जुगाव औ ओमफाय दा ओ दैज्लां बोथोरावबो माने बेफोरबायदिनो जाबाय आरोना गायनाया जोंनिखि जाय खम जाबाय दे। जोबोद खम जाबाय मानो होनोबा गो गोदोनिया आरो मोसौजों एवनानै ओ खोथियाखौ फो फोनानै बेनि उनावसो फुनानै बेनि उनावसो गायफिनोमोन ना दा बे बेफोरबायदि नंला आरोना गोबां सोलायबोबाय ओ माबायदि सो सोलायदों होनना बुङोबा बे जोंनिया दा जोंनि ओनसोलावहाय आं नुनाय बायदियाव ओ हाखौ माने गासैखौबो नों खै बिगाबाय गायगोन बेखौ माने एवजोबखाना लानानै ओ बेनि हिसाब माइखौनो डाइरेक्ट फोखायो आरोना बेयाव गायनाय आरो फुनायनि जेबो माबा गैला आरोना बेयाव
औ।
बेफोरबायदि आरो।
आरो आबाद होनना बुङो दाथ' बोथोरावथ' जोंना मैगंनिबो आबाद मावैयो नङा होमबा नोंथां जा नाय मैगं नखर नखर जोङो ओ हाफोर दङब्लाथाय जावफ्लेनानै बेयावबो जों मेगं आबादबो खालामनो हायो नङा होम मा नोंथा थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं बा मैथा बेफोरथ' जोंना थाखाथारो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ मै था फाथो औ-औ बेफोरखौथ जों मोनखाथारो औ-औ आ बेफोरबायदिनो आरो औ-औ।
आरो बिनि अनगायै थारुनफोर मावो ना मावा नोंसिनिखिजाय?
औ औ थारुन औ।
आबादखौबो माने जोंनि ओनसोलखैजाय गोबां मान सिफोरा मावनानै माने ओ फैसा आरजियो आ रोना रां खामायो आरो लोगोसे बेदि दुन दिया होननाय दंना। बेे दुनदिया खौ बो आरो ना दा बे दैज्लांनि आबादखौ मावखांनानै माने बे मेसेंनि आबाद मावनायाव ग्रिन हाउसफोर होनानै ओ बेहाय दानि जुगाव गोबां एडभान्सै माने सिगांग्रो दिहुनन्नानै ओ फानो आरो ना गोबां रां मोननो हायो माने बिदि एडभान्स सिगांग्रो दहननानै जुदि ओ नोङो फाननानै माबानो हायोबा गोबां माने ओ बे समाव रां आरजिनो हायो आरो। दानि बे जुगाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो दा जोंनि ओनसोलाव
अ-अ गोदो नि मैगं आबाद आरो दानि मै गं आबादाव नोंथाङा मा-मा बेफोरबायदि फाराग नुबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ-औ माने गोदोनि बेसर आबाद माइ आबाद मावनायफोरा माने ओ मुलि हासार जेबो होआमोन आरो ना ओ बे जाखिनि दुब्लियाव बिदि जों मोसौ बयहाबो नखर-नखर नखर लानायखौ मोसौ होयोमोन ना। जोंनो हासार जानायजोंनो माने माइ आबाद बिदिनो मेगं थाइगंनि आबाद आलुनि आबाद बेसरनि आबाद बेफोरखौ होयोमोन आरोना। जेबो बिदि दा रासायनिक हासार बाहायनाय बेफोरबायदि बाहायामोन आरो गोदोनि जुगाव। नाथाय दानिया मुलि होआबानो बे जोंनिखिजाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि मुलि होआलासिनो आबाद मावनाय जों नुनो मोनाखै आरोना जोबोद खम।
अ। थिग बेबायदिनो समनि बेलायाव जोङो बांद्राय हासार होनाय मेगं आरि जानानैनो गोबां बेराम आजार जानायखौ नुनो मोनबो दों नङा होमबा नोंथां? देहानि खहा जानाय बायदि औ थिख बेबाय दिनो आरो नोंथाङा मा मा बेराम जायो होननानै सानो जोंनि जानाय लोंनायनि गेजेरजों?
अ जोंनि जानाय लोंनायनि गेजेरजों दा दि मानसिफोरनि देहायाव बे बाथर जायखौ बुङो जों अन थाय बे अन्थाइयानो मैन जा आरोना जोंनि मुलि हासार जानाय लोंनायाव मुलि हासार भिटामिन जानायनि थाखायनो जों बेफोराव मुलि हासार होनानै आबादखौ दिखांनायनि थाखायनो माने जों बेफोरखौ मोनजाफानानै बेजोंनो जोंनि बेमारा जादों होननानै जों सा
औ औ औ।
अब्ला नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै ना?
औ औ गोजोननाय था नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांसिमबो।